हेलौ औ नोंथां ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
अ गाहाम हामलायनाय जा-जासिहरबाय नोंथांनिसिमबो। ओ आं नोंथांजों मोजाङै होनदों नोंथां आं नोंथांजों फंसे बा ब रायलायनो ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा नोंथ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
होनो हागोन सम होनो हागोन
दा नोंथांजों आङो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ फंनैसो रायलायनो सानदों
औ हागोन दे
ओ नोंथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै ओ ओंख्रि जे जे खाजा जानाय बर'फोरा बेखौ माने जानानै नोंथाङा माबोरै मोनो
आंथ' ओ बर' हारिनि जानाय लोंनायखौहाय आं जोबोद मोजां मोनो मानो होनबा गुबुनफोरनि गुबुन गुबुनफोरनि संनायखौ जाबाय खिन्थु जोंनि बर' बर'नि संनाय खावनायजों माने बेबायदि टेस खौनो मोननाय नङा गुबुननिजों माने माने जों उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि माने उन्दैनिफ्रायनो जाबोबाय जे जों बेनिखायनो जों गुबुननि गुबुन हारिनि संनाय संनायखौ बांद्राय माने जानो मोजां मोना ओ औ नों दस्रायावहाय थांबाबो नोङो गुबुन गुबुन सोहोरफोराव थांबाबो नोङो निजिनि हटेलावहाय माने निजिनि मानसिनि हटेलावहाय जुदि नों जायोबा माने एकदमबारे गोजोननाय मोनगोन आरोना दस्राफोरावहाय माने जायोबा नों मोनगोन मा थावल' सायावहाय जाखांगोन ओमफाय ओरैबायदि बिदि मस्ला मस्लि होनानै संगोन माने जोंनिया जाबाय माने मस्ट मस्लाखौहाय जोबोर खम बाहायो
औ औ औ नंगौ थारैनो ओ जेरै बर'फोरनियाव गोबां ओ रोखोमनि ओंख्रि जों जानो मोनदों बेनि गेजेरावनो अनला खारैयाबो मोनसे ओ मुंदांखा आरो गोथाव ओंख्रि ओ बेनि सायाव नोंथाङा संनायनि सायाव ए से आंनो सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा बेखौ माबोरै ओ संनाय जायो
अनला ओंख्रिखौथ' ओरैनोबा गावबा गाव गावबा गाव निजि निजिनि आदबजों संनाय जायो आंनि आदबाव माने आंङोहाय बेदर बेदर बा मेवाइफोरखौहाय बेदरजों संनोब्ला माने बेदरजों संनोबा बेदरखौहाय मो जांहाय एवनानै लाग्रो बेनि उनावहाय दै होनानै गोदौ गोदौ होगोन गोदौहोनानै जेलाहाय अनला खौहाय ओ अनखौ देनानै देना लानानै ओमफ्राय जोङोहाय माने अन दाउआव ओंख्रियाव होयैनि सिगांनो जों दैजोंहाय आराम गलायनानै लागोन आरो मानो होनबा गथा गथाय गोरानै होयोबाहाय गथा गथा गथा जायो होनो
ओ नंगौ नंगौ
हाय मिलायना लानानैहाय ग्लब ग्लब गोदौबा माने होयो आरो होसननानै उनावहाय जि माने जोंनाथ' बर'फ्रा बांद्राय मस्ला मस्लि जाखायाना हाइजें सामब्राम गु फुर बेफोरनो जायो जों निया उम बेफोरखौ मोजाङै नानै होबाय औ बेफोर बेफोरखौ होबाय होनानै मोजां गोदौ होबाय खारै सोरबा सोरबा खारै होयो खारै होआ बेदरफोरजों संबा सोरबा सोरबा होयो माने आंनियावबा दा आं खारै होयो आरो ना। खारि नङाबा मोजां माने मोजां मोना आङो
औ औ
ओमफाय ओ गोदौ होनानै मोजांहाय ओ गोदौ होनानै बा गंगार दुन्दिया ना मा होनो नोंसोरजोंबा मा होनो।
गंगार दुन्दियानो होनो जोंनिखेबो।
दुन्दिया बोथोराव ओ थाब ओ संबा दुन्दिया होनो। जै गंगा दाथ' माने जिनै दान थायोना गरम गंगार गंगार मस्लायाथ'
औ नंगौ नंगौ
बेखौ होनोसै ओमफ्राय खांनोसै।
औ नंगौ जोबोरै जोबोरैनो गोथाव जायो जानांगौं।
ओ नोंथाङालाय मा मा ओंख्रै जानानै मोजां मोजां मोनो?
आंनिया बर' बर'फोरनि गेजेराव अनला ओंख्रिया गिबियाव थाहैबाय। नैथियाव थाहैबाय सबायदो साम' बेबो बर'फोरनि मोनसे ओ जोबोर गोथाव खाजा। आरो अमा बेदर रोजा आलु एवनाय आरो गोबां खारदै खारै जों ना बेफोरखौबो जानानै ओ गोसोखौ गोजोननाय आरो खुगाखौ थावनाय मोनो आरो।
बेनि गेजेरावनो आं माबा मोनसे माने सोंथि सोंदों नोंस फोरनिस माने ओनसोलावहा द माने हाबा बा जोंहा हा था खुरनाय होनो जे बर'नि मोनसे एंगार हायै माने हाबाजों सोमोन्दो थानाय अनला ओंख्रियाबो माने हाबाजों सोमोन्दो थानाय दङ नोंगोना नोङा नोंसोर नोंस सोरनि ओनसोलावहाय माने अनला ओंख्रि संबा हिनजाव गोदाना जे माने ओ थौसे ओंखाम आरो थोसे अनला ओंख्रि सेङोमोन बेवहाय हालदै होगोन ना होआ
हालदैखौ जोंनियाव बेखिजा होनाय जाया ओरैनो गुफुरै अनला ओंख्रैखौ हाथासुनियाव ओ खुरनाय जायो आरो गुफुरैनो औ गुबुन जाय ओ औ औ गुबुन ओनसोलाव ओ नोंथाङा मिथिनाय बायदि एसे आलादा जायो नामा
आंनि ओनसोलावथ' जोंनि ओनसोलावथ' माने अनला ओंख्रै आव बहाय माने हालदि होखाया नो खारदैजोंनो माने खारैजोंनो बेनि गाबा मोजां मोजां जायो नोंगोना नोङा औ माने अनला ओंख्रि आरो अनला ओंख्रि माने नोंसोरनि ओनसोलाव बे हाबाखौ हाथाजे खुरो बेवहाय मायावहाय खुरो माने ओ गाम आथि आथिखालनि मुगायावहाय माने बाहायनाय गामला ना नङाबा गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोनाय हाथा
हाथा हाथायावसो जोंनिया ओ बांसिनानो गोदोनिफ्राय जा सोलिबोदों बेखौबो जोंनि ओ गामियाव गोदोनि बायदियैनो गोसो खुसियै ओ मानिबोगासिनो गोदो जेरै हाथायाव खुर खैना गोदाना हा खुर हाथा खुरनाय समाव हाथायाव लानानै थोरसि थोरसि रानना होयोमोन थिग बे बेफोरबायदिनो दासिमबो हाथायावनो लानानै जोंनिया राननाय जायो आरोना
औ बेयावहाय माने हाथा खुरनाय समाव ना बेयाव मा होनो उम सासे माने बिजावजालि जानाय सोमोन्दोखौ लायो ना दस्राहाय माने दस्रा सोमोन्दो जानायखौ लायो नोंसोरनि ओनसोलाव माने आंनि ओनसोलावबा माने मा जाबाय हाय माने बिजावजालि सोमोन्दो जानाय माने हौवा गोदाननि बिबाजै जानायासो जोंनिया खुरो
औ औ औ जोंनाबो एखेयानो दे नोंथां
औ
ओ नोंथांजों ओ एसे ओंख्रिनि बागैनो एसे ओ मिथिना मोनबावगोन नामा ओ जे जोंनिया साम' साम'दो समाय सबाय ओ बे ओंख्रिखौ आं जोबोरैनो गोथाव मोनो नाथायबो बे बे ओंख्रिखौ आङो दिनैहालागै संनो मोनफेराखै आरो ओ संनायखौ नुनाय जायाखै माने मोनजानाय जादों खिन्थुबो संनाय जायाखै बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा आं मोनथिनाय बायदि जेनेबा उनफोरावहायलागै आं संनानै जानो हारसिं हारसिङैनो संना जानो हानाय बायदि नोंथाङा आंनो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा? सबायजों साम'खौ मा मा आयदायै संनाय जायो
माने बेनो ओरैनो माने गावहाबा गावबागाव गावबागाव आइदि आदब दंथ' संनाय खावनायाबो उम गावबा गाव आद र' आंनिया द' मथेब आङोहाय साम'खौहाय मोजांहाय माने ओ खननानै ला दैमा ओं गि बेयावनो दै मानिफाय खननानै लाबोनाय समाव साननै दोननांगोन आरो ना माने साननै दोना बाहाय माने मोजां दैयाव सोमनानै दोना बाहाय माने बाला बाला बालाया सिङाव हाबना थायो जे बे गगारा होनो माने साफ फाजाया आरोना एनि उनाव हाय दा बेनि धाखोना माबाया मोनसे माबा दंना बिसोरावहाय साम'आवहाय बेखौहाय मोजां गारनानै मोजां माने दानस'नानै दानस'नानै माने गोदोनि माने मैगं खादायावहाय मोजां फुनानै लागोन आरो। मोजांहाय माने गुफुर जाजासेम। जाहाथे एवनायाव बा ओंख्रि संनायावहाय बेनि लेथ्राफ्रा मैलाफोरा गवा ओ माने। गवा बै ओंख्रि संनायावहाय ओं बेनि उनावहाय ओ नारें लेबुजोंबो सुनो हायो गावबा गाव गावबा गाव। माने सुनाय आयदा आरो ना सोरबा सोरबा आदुमब्रा बिलाइजों सु सुयोनो।
औ औ
आङो माने नारें लेबुजोंहाय मोजां सुना लानानै बेनि उनावहाय एसे रुदबना लागोन रुदबनानै साफा जाबाथाय माने लेथ्राफ्रा मैलाफ्रा गलांगोन ना। बेनि उनावहाय सामब्राम सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु होनानै मोजां एवनानै लागोन आरो ना। आथिखालनि मुगायाव मा जा मा होनबा प्रेसार कुकारावहासो सबायखौ सबायजों माने सबायजों सङोबानोना कुकारावहाय मोजां रुनानै लाबाय बेनि उनावहाय साम'खौ मोजां एवनानै दै होनानै ओमफफ्राय गोदौनायनि उनावहाय सबायखौ होनानै होयो आरो। सबाय, सबायखौ होनानै नै मा मा मस्ला‌ म मस्लि नांगौहाय बेवहाय माने होनोसै ओरैनोथ' साम' सबायआव हाय माने गरम मस्ला एसे नांगौ आरो ना नङाबा साम'फोरा एसे खारनो नागिरो। नागिरो
औ औ।
मोजां गोदौ होनानै दुन्दियाफोर थाबा दुन्दिया होनोसै। मस्ला मस्लि मोजां गोदौ होनानै। बेबायदिनो आरो आं आंनिया माने आंनि आदब बायदि मा आं संनाय संनाया बेबायदि सङो आरो आङो।
औ औ ओ नोंथांनिसिम आरोबाव फंसे आरोबाव फंसे सोंथि ओ सोंनो सानो आङो उम नोंथाङा बर'फोरनि खाजा जानायाव ओ गोथां मैगं थाइगंखौ जानानै बांसिन खुगाखौ खहाबनाय मोनोना ओ बिदि बेदर जि बेदरारि साबु साम' बायदि जानानै नोंथाङा बांसिन गोजोननायखौ मोननो हायो?
आंनि मथे माने आंनि मथेबाल' ना आङो माने। गोथां मैगं थाइगंबाबो आं मोजां मोनो लाइ, लाफा, मुला बेफोरखौ जानानैबो मोजां मोनो जोगोनार बिजौ सजना बिलाइफोरखौ मोजां मोनो आरो माबला ओ माने बेदरफोरखौबो मोजां मोनो मोननाया बेनिफोराव ना बा खांख्राइ गांजेमा इंखावरि बेफोरखौबो मोजां मोनो आरो ओं बर ओं माने दस्रा मानसि मानसिफफोराथ' गुबुन गुबुन मानसिफोराथ' जाखायाना गांजेमा गांजेमा खावरि खांख्राइ बेफोरखौ जायाना साम'फोरखौ जाया माने आं उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय नालाय माने आं मोजां मोनो आरो जानो नोंथाङालाय माबायदि मोनो जानो
आंबो गांजेमा बाथोन ओ बेयो जोबोरैनो गोथाव बर'फोरनि गोदोनिफायनो जाबोनाय ओ बेनिखायनो आंबो गांजेमा बाथोन ना गोरान बाथोन नाफाम ओ बर'नि नाफाम बाथोन बेफोरखो जानानै जोबोर माने गोसोखौ गोजोननाय आरो थावनाय मोनो आरो बेनिखायनो ओ बर' हारिनि बे खाजाया दिनैसिमबो आंनि खुगायाव माने ओ थावनाय जोबोर गोथाव बे गुबुन हारिजों रुजुजायै मोनसे खाजा जानानै
थारैनो नों थार ओं
औ नोंथां ओ दा नोंथां ओ दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथार दोन्थ' जाासिगोन नामा ओ जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय
औ जागोन दे साबायखर नोंथां साबायखर